हेलौ हेलौ नोंथां नोंथांजों द दसे सम रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो ओ दानाय लुनाय होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे बुंलाय नोंथां।
दाननाय लुनायनि होननानै बुङोब्ला। औ जोंनि बर' फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गेजेरावहाय दानाय लुनाय दानाय लुनाया दं खायो मानो होनबा जोंनि बर'फोरा माने गोदो गोदाय हाय गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो माने गावनो हा हारसिङै दिहुननानै लायोमोन आरो बेफोरखौ दिहुननानै लायोमोन जों माने मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननानै लायोमोन आरो बेनिफ्राय जोङो बिदिनो गासै नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ नों गावनो दिहुनो नालाय ओमफ्राय बेखायनो गावनि न'आव बाहायनाय जि जोमफोरखौबो गासै जि जोमफोरखौनो बर' आइजो फोरा गावसोरनो गाव मिथिंगानिफ्राय दिहुननानै लायोमोन आरो बिथांमोना जि दिहुननो थाखाय बिथांमोननो गिबियावनो खुन्दुं नांगौ जायोमोन खुन्दुंनि थाखाय बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो खुन आरो बे इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिथांमोनाहाय ओ इन्दि खुन्दुं दिहुनन्नानै लायोमोन आरो । ओमफ्राय बे इन्दि खु न्दुंखौहाय बिसोरो ओम ओ थावख्रि जों लु नानै लायोमोन थावख्रिजों मोजाङै ओ खुन्दुं दिहुनन्नानै लायोमोन माने इन्दि एम्फौनिफ्राय जा फिथोब ओं खारोना बेनि खायनो माने खुन्दुं दिहुनोमोन आरो औ । ओमफ्राय जोङो औ नों थां आमफ्राय बे खुन्दुंखौ दिहुननानै बिथांमोना ओ खुन्दुंवाहाय गाब गानो थाखायबो बिथांमोना गाबफोरखौहाय मिथिंगानि बायदि फिथाइ सामथाइ आ बि लाइ ओ बेफोरनिफाय बि थियांमोना ओ गाबफोरखौ दिहुनन्नानै लायोमोन ओ गाव जेबो थाइ सेबो खरसा गैयालासेनो । ओमफ्राय बिथांमोना जि दानो थाखाय न'खराव ओ गंफायै एबा बिनि बांसिनै बिथांमोनहा हिसानसालि गायनानै लायोमोन ।
औ औ ।
सानलियावहाय ओ जिफोरखौ सोंनानै बायदि रोखोमनि न'आव नांगौ जानाय जिफोरखौहाय दा नानै लायोमोन आरो । जेरै हिनजाव फोरनि गाननाय जोमनाय ओ दख'ना फास्र आ आर आरनाय गामस आ आरो न'आव जाखिनि नांगौ जानाय जिफोर बेफोर गासिब खौबो ओ बर' आइजोफोरा गावसोरनो दानानै लायोमोन आरो । ओ बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनावहाय माने जाय फोराहाय ओ जि दा दानो लुनो गोरों बिथांमोनखौहाय माने समाजावहाय गोजौ मान होनाय जायोमोन ओ जि दानो लुनो रोङाबाथाय माने बि सोरखौहाय ओ सोर माने गोदोनि दिनावा हाब लानो नागिरामोन आरो मानसिफोरा ओमफ्राय ओ आलु लुरि होननानैबो बुङोमोन आरो
औ औ
ओमफ्राय ओ बर' आइजोफोरा माने जि दानायजों लोगोसे जे गोबां बायदि रोखोमनि बेयावहाय समायना रमायना गावनि माने जिफोराव समायखांहोनो थाखा बिथांमोना बायदि रोखोमनि ओ आगर एरनानै लायोमोन आगरफोराबो जोंहा मिथिंगायाव नुनाय नुथाइफोरखौनो बिथांमोनहा एरोमोन आरो ओ जेरैबदि मिथिंगायाव नुनो मोननाय बेबायदि बिबार फिथाइ दाउ दाउला जिब जुनार बेफोरखौनो जेरै मोनै आगरनि मुं आं बुंनो सानो ओ बैग्रि बेगर ओ बैग्रि बिबार खासि हाथाइ दिंखिया बिलाइ हाजो आगर आरो बिदिनो आगर गुबै आरो मावजिया आफा ओ मैसो आफा बिनि उनाव गराय मैदेर दावरायाइ बिथांमोनहा बायदि रोखोमनि ओ आगरफोरखौहाय गावसोरनि जिआव समायखां होनो थाखाय बायदि रोखोम बायदि गाबफोरजोंहाय बिथांमोना ओ गावसोरनि जियावहाय आ आगर एरनानै लायोमोन आरो। आं बेसेबां खिनिखौ बुंनो सानगोन। नोंथाङा फोरमायनो हागोन। गोन नामा?
औ -औ नोंथां हागोन औ औ- औ ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जाखिनि बुंदों आंनि मोनदांनायावबो बेफोरनो ।ओ दानाय लुनाया जोंनि बर' दोरोङारि औ बेयो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय । ओ दानाय -लुनाय आयदाया गासै बर' हारिनि दोरोङारि आरो हारिमुनि लोगोआव गोथौ सोमोन्दो दङ'। नंगौना नोंथां? औ बे दानाय- लुनाय बे दानि लुनाय आरिमुआ गाहायै हिनजाव माहारिनि एंगार हायि औ बानायनानै मोनधोन माने जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे दानाय लुनायखौ आइजोफोर आइजोफोरनियाव बांसिन बे गोलैनायखौ नुनो मोनबोदों नंगौना नोंथां? औ बर' हिन्जावफोरा गोनांथि बादियै रोखोम रोखोम जि -जोम दानानै लायो। उम ओमफायो इदिनो बाथ्रायावबो दङ'नो आरोना माने सल' ओ साल गान खानो रोङाबोला बियो हिनजाव नङा इानसालियाव जिरायनो रोङा अब्लाबो आगर गोनां जि -जोम गाननो गोजो बे बाराह लानानै जुदि बियो बे फोरखौ दानो रोङा अब्ला बेफोरखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि आलुयि होननानै साननानै लानाय जायो मोन औ इसानसालि एबा दानाय -लुनाय हाब बर' हार रिमुनि मोन से गोनांथार बाहागो। नंगौ ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो हिनजावफोरा इसानसालि आरो बेनि बाहागोजों लोगोसे दिहुनजानाय जि जोमफोरनि बाहागै मिथि मिथिनाया जोबोद मोजां बेनि खायनो इसानसालिखौ सोमोन्दो थाखानाय माखासे आगजु नि बाहागै जोङो गोबां मोननो हायो। नंगौ ना नोंथां? जेरै जोङो इस सानसालियाव बाहायनाय ओ गान्दै औ बे गान्दैया इस सानसालिनि फारनैथिं गंनै दंफांनि खुन्थियाबादि ओ गज' थायो जेराव खुन्दुं सोंनाय आरो दानाय जिखौ फाननानै दोनो। गान्दैया मोननै मोननै रोखोमनि दुलुर महरनि आरो खुन्दुं फानग्राया ख'ना मोनब्रै महरनि। बेनि उनाव जोङो जि दानायाव मोननो हाबावो बेरा बेरानि औवाजों सैनानै लानाय गंसे लाव थि महरनि गान्दै गंनैखौ दिखांना दोनो आरो बेनि उनाव दङ' जोङो ओ गान्दै ओ दुरुं बे गान्दै दुरुङा सोंनाय खुन्दुं सोंनाय खुन्दुंखौ ओम फाननानै बेखौ दिन्दाङै लाबोनो थाखाय बाहायनाय दिरुं बेखौ जोङो गान्दै दिरुं
ओं
बिनि उनाव जोङो मोननो हाबावो फुथुल ओं बे फुथुला दानाय जि खौ गुवारै फुवारना लाखिनो थाखाय बाहायनाय रोखोमसे गनसा फारनै खर'आव सिथाबनो थाखाय गंल' थायो बिनि उनाव जोङो मोननो हाबावयोनो ओ नो रोखोमसे गोरा खुुनदों बे नोआ मा खुनि खुन्दुंखौ थांलाय फैलाय सोननो हानाय बादियै सोंनाय खुन्दुंखौ गो जौगाहाय खालामनो थाखाय बे नों खुन्दुंखौ दानायाव बाहनाय जायो आरो मोननो हाबावो जे जोङो नो हासुं बे नो हासुंखौ जोङो जि दानायावनो बाहायनाय जायो जेरै नो हासुंखौ जोङो ओ बेखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो जायो औवानि बेखौ खौ जोङो नो खननो थाखाय बे हासुंखौ बानायनाय जायो आरो दंबावो नो गनसा नो खननानै सरजाब ननाय रखम द औानि गोलाव लावथिखौनो जोङो गनसा बुंनाय जायो गोजौनि गंनै खौ नो गनसा आरो गाहायनि गंनैखौ दिनदां गनसा बुंनाय जायो आरो दंबावो हा रासो सोंनाय खुन्दुंखौ थि जखायाव लाखिग्रा रोखोमसे आगजुखौ जोङो रासो बुंनाय जायो जायखौ ओ ओ औवानि फिसा फिसा खाय बानायनाय जायो नंगौना नोंथां? आरो दंबावो जोंहा आरो दंबावो जोंहा खाइथा ओ खाइथाया जाबाय रासोआव खुन्दुं सोनो थाखाय बानायनाय सोर एबा थामा
औ
नि आगजु बोरसि महरनि आरो दंबावो जोंहा साल। ओ रासोखौ सिंजों आरो साजों ग्रोब खेबथाबनानै लाग्रा रोखोमसे दंफांनि दाब्लां आगजु। बेयावनो हमना दानाय सि। आरो दंबावो जोंहा साल दिरुं। ओ रासो सोनाय सालखौ थाखाय बाहायनाय दिरुं आरो मोनबावो जोंना जि दानायाव बाहायनाय आगजु जेरै माखु मुस्रानि खुन्दुंखौ थांलाय रोखोमसे आगजु सिंनि महरा फारनैथिंबो माखु आ रो मोननो हाबावो जोंहा मुस स्रा। मुस्राया जाबाय मा खुआव सोनानै बाहायना रोखोम फिसा औवानि गज' बे गज'आव नो मुस्रा लानाय जायो। आरो दंबावो जोंहा ओ खिला औवानि फिसा गज' मुस्राखौ गलांनो हायि बादि थियै लाखिग्रा रोखोमसे आगजु। आरो दंबावो जोंहा गर खा थरनै गुसुं औवा नो खननायजों फोनाबजाबनाय रोखोमसे आग जु बेवहायनो फाला फाला गानानै नो खननायखौ गोजौ गाहाय खालामना जि दायो बिनि उनाव
उम
गरखानि दु रुं दोंनैया खानानै सरजाबनाय गंनै गथा फिसा औवा नंगौना नोंथां आरो जोंहा मोननो हाबावो गराय गराय दा जाबाय औ जानाय
औ
लोगोआव दुरुंजों फोनांजाबनानै थायो आं दोनै होनबा बे सावरायनाय नायखौ बेयाव बिदिब्ला दोनै बेयावनो दोनथ'सै ना नोंथां औ गोजोननाय थाबाय औ औ